हेलौ औ सार नोंथां खोनादों ना ओं मोजां खोनादों दा
औ खोनादों
अ दायो मा खालामदों नोंथाङा
ओ आङो ओरैनो दंथ'यो नै उन्दुला बायनासो दंथ'यो
जेबो खामानि गैया होमबा
गैथ'आ दा
आंबो दङ नै ओरैनो बेखायनो माने दसे सम मोननायखाय नोंथांजों एसे सावरायजागोन नामा होननानै हर हरनाय जादों आरो
अ अ जागोन दे सावराय जागोन।
होमबा जोङो सिगांनि जोंनि ब बर'फोरनि दोरोङारि भाबै न' लुनायनि सायावहाय एसे साव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ बर'फोरनि न' लुनायनि बागै ना।
उम सिगांनि जोंनि बर' नि दोरोङारि
बांद्रायथ एसेबां मिथि थिया होनबाबो जाखिनि मिथियो बेखौनो सावरायनो हागोन आरो आं।
होमबा बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै ना नोंथां जागोन दे नोंथां जागोन दे औ। दा होमबा नों नोंथाङा एसे मिथियोब्ला नोंथां मिथिनायखिनिखौ बुंगोर। नोंथाङा बिनि उनावहाय आंबो एसे फोरमायनोसै।
औ गोदोथ बेबायदिनो न'खौहाय लुनो थाखाय जोंनो थुरि नांगौ जायोमोन अखुम होनो थुरिफोरजों लुयोना।
औ
थोरि औवा आरो बिदिनो खासि हाग्राफोरखौबो इन्जुर होनायाव बाहायो औवाफोरखौ बाहायो जोंना खाथाबनायफोरावथ थेवोल औवाजों जिरनाय टेवोला बे खौनो बाहायो औ खुन्थाफोर बानायनायावहायबो औवा मुदाफोर होनायावबो औवा दंफांफोरखौबो बाहायो आरो बबे जायगायाव जि मोनो बेखौनो माने बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनबो दोंमोन आरो एसे एनै जेनेबा जोंबो एसे एनै नुबोदों नालाय गोदो नफोरखौ बेबायदिनो बेफोरजोंबो लुनाय जायो आरो। नोंथाङा एसे गुवारै मोनथिसिनगोन नामा एसे फोरमायो ना होदो खोमा?
अ आंबोथ बिदि इसेबां मोजाङै मिथिया अब्लाबो माने सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफ्रा ओंखारो नालाय बेखायनो सावरायनो होननानै माबादोंमोन आरो।
औ औ जागोन दे।
दा जों आं मिथिनायावबोथ बिदिनो नोंथां थारमाने जोंनाथ गोदोहाय दानि बायदि फाखकानि न गैयामोन नङा होमबा?
औ औ
थिंफोरनि नफोरबो गैयामोन।
औ
जोंनिया फ्राय गोदोहाय ओ न लुनो थाखाय सरासनस्रायै मिथिंगानि फ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौनो बाहायोमोन आरो।
औ औ
जेनेबा जोङो नखौ फसंथानो थाखायथ जोंहा खुन्थिया नांगौ नङा होमबा
औ
ओ बेवहाय जोङो औवा आरो दंफां बे मोननैखौथ जोङो बाहायखायो दहाय बे बाथ्राखौ नोंथाङाबो बुंलांखाबाय
औ
थारमानि औवायानो माने जोंनि न लुनायावहाय गाहाय माने बिफाव लायो आरो औवा नङा बानो जोंनि नआ गोदोनि सम समावहाय जायामोन होननानै बुंनो हायो आरो जेनेबा खुन्थिया खालामनायावबो औवाखौ जोङो बाहायबाय बिनि अनगायै ओरै मुदा खालामनाय जे ओ जों जे थुरिखौ गोजौआव जे दोनो नङा होमबा
औ
जोङो थाबथानो थाखाय माने अखा थाबथानो थाखाय बेफोर फोरावहाय थाब थाबथानायनि ओ थुरि थाबथानो जोङो औवाखौनो खामि खालामनानै फेराइ खालामनानै नाय जोङो खानानैहाय गोजौआव उलाबनो गोनां जायमोन जायोमोन आरो
अ औ
दा बे ओलाबनायावहायथ जोङो गोदो प्लास्टिक फ्लुस्टिकखौबो मोनामोन नालाय
उम
औ दा बेफोरावहाय मा मोनसे बिलाइखौ थाबो होनदोंमोनथाय अदालना मा मा मोनसे
अदाल नङा जोंनियावहाय थोखौ बिलाइ होयो
औ थोखौ थोखौ औ औ बे थोखौफोरखौनो माने थाबलाबायनानै माने न'खौ नुयोमोन आरो
औ दाबो जोंहानिया थोखौ बिलाइजों न' लुनाय दङ आरो
अ जोबोद
औ औ जेनेबा मानसि थाया अब्ला बो ओरैनो जिरायनो थाखाय बानायनानै दोनदों आरो औ
उम उम औ औ दा बेफोरखौनो बाहायनानै न'फोरखौ लुयोमोन आरो दाथ' एसे सिगां समावहाय मानि बिनि उनावहाय जेब्लानाखि प्लास्टिक फ्लुस्टिक मोनबाय अब्लाना दाना प्लास्टिकफोरखौ बाहायबाय औ प्लास्टिक बाहाय ओमफ्राय आरो ओरै
ओ प्लास्टिकखौ सिङाव होनानै माबा थुरिफोरखौ सायाव होयोमोनदां ने
औ थारमाने ओरैबायदि खालामो ओ सिगां सिङावहाय ओरैनो थुरिखौ गोबायै थ्राय थ्रायैहाय बगोरनानै लायो आरो प्लास्टिकनि सिङावहाय माने खामि सायाव फेराइसे खालामो बे फेराइसेयाव बे थोरि मा होनोमोनलाय प्ला स्टिकखौहाय ओरैनो लाखिनो थाखाय थ्राय थ्राय थोरि होयो आरो ओमफ्राय बे थोरिफोर खौहाय होखांनानै प्लास्टिकखौ होबाय प्लास्टिकनि उनाव आरोबाव थोरिखौ एसे रोजायैहाय जेनेबा अखाफ्रा बा सेरलांनो हायो मोन दिमानि मो जाङैहाय माने रोजायै बहायो आरो ओमफायहाय बिदिनो ज' खालायनानै माने बहाबा लावद्राय सुंद्राय जानायफोरखौ माने मिलायो आरो दानस'नाय बहाबा फेदेरनाय बेबायदि खालामो थोरिनि न'आवथ' बिराद मोजां जायो थानो माने अखा बांखा फैब्लाबो मानि बारा थाल मोना मानि ओरै सोदोबफोर ओंखारा जे
औ औ
उम
आरो गुसुबो जायो गरमावहाय ना
औ औ नंगौ गुसु थान्दा जायो माने एसे जेसेबांनाखि गरम मोना आरो अखा हाबाबो माने द्रांद्रां ब्रुंद्रां दावराव सोदोब खोनाया आरो गरम बोथोर एखदम थिंनि न'आथ' दुंखावजोबोना थानो हायिबायदि बिदि गरम जायो बेफोरबायाददि गरम जाया आरो बे थोरिनि न'आ आराम थानो थान्दा आरो सरासनस्रायैथ' जोंनिया उसुं उम नोंथाङा माबा बुंदोंमोन
सिनिथिं एन्जुर होनो मा मा बाहायो होनना सोंनो नागिरोदों आङो
अ आं बेखौनो नोंथांनो बुंलांनो नागेरखादोंमोन माने इन्जुरावथ' सरासनस्रायै ओइ थोरिखौनो बाहायबावो जोंनियाव इन्जुर दुमनो थाखाय फेराय होनोनानै बे औ औवाखौनो फेराइहोबाय माने आरो बे थोरिखौनो आरो जखा नाय मोजाङै इनजुरनि जखा लानानै‌ बे‌ खामि बेवहाय फेनलानानै खा फ्रानानै खानायावथ' माने टेवलखौबो बाहायो गोदोनि दिनाव थ' जोंनि ओमफ्राय बर' मानसिफ्रा बे औवा एसे गोरलै दबखौ दाननानै लासिगोन बेबो औवाया बांद्राय गोराबा जायालाय आरोना औवा गोराबाथाय माने टेवोलावहाय बायस'यो खानो हाया बेरस'यो ओमफ्राय औवा गोरलैबा जाहैबाय बे माने गोसोबादि साफ्रे सुफ्रे खाख्रब खुख्रब खालामनो हायो बेखायनो माने औवा गोरलै खौ बाहायनाय जायोमोन आरो जोंनि बर' मानसि दा बिदिनो बे औवाजों खा सिगोन आरोना खानानै माने ज'खा लानानै मोजाङै इन्जुर समान खालामनानै बेखौनो माने आरो जेब्लानाखि खाखथाबगोन इन्जुरावहाय बे एन्जुरखौ माने दंफां खुन्थाजों बा औवा खुन्थियाजों खाखथाफैबाय नङा होमबा होथेनायनि थाखाय न'खौ बेवहाय माने आरो बे टेबोलजोंनो खाबथाबफिननाय जायोमोन आरो ओरैनो सरासनसै संसारथ' बिदि दुरुंफोर बाहायनाय जायामोन बारा जोंनि बर' मानसि फोरा गोदोनि समाव
औ माने जोंनिथिंजाय दुरुं बाहायबाबो बे माबाखौ बाहायोमोन फाथोनि दुरुंङा खिन्थु फाथोनि दुरुङा थाब सेवलाङोना।
औ
औ
थाब सेयाव लाङो माने गोफोन जानो गोरलै जायो आरो थारमाने। ज'नो गोरलै जायो गोबाव जोरा। फाय बे औवानिया जाहैबाय नोङो बे इन्जुरा जेसेबां दिन थागोन एसेबां बे औवानि थेवोलाबो थागोन आरो बेबादि जायो।
ओ बेनि अनगायैबो नोंसनिथिंजाय आरो ना।
औ
बै फाथो फाथो सिना जे होनायाव फा थो मिथियोना फाथोसिना होनबा।
फाथो सेरना मिथियो औ बे फाथो सेरनाखौबो इन्जुर बानायो आरो जोंनिथिं ओ इन्जुरनि अनगायै ओम थार मा होनोमलाय बै उखुम मुराखौबो बेजों खालामनाय जायो आरो थोरि नङाबा फाथो सिना बेजों खालामनाय जायो आरो।
माबा खासि हाग्राखौबो होनाय नुयोमोन आं इन्जुर
इन्जुरफ्राव थोरि खासि जि फाथो सेना बेफोरखौ बाहायो आरो। औ
आरो इन्जुरावथ सोरबा सोरबा बै मा होनोमोनलाय ओ आरो रोखोमसे जे दंफां दङमोन ओ
मा दंफां बेबा।
खासि बादिनो मा नाम मोनथाय नामखौ आं एसे बावगारबाय। दा बिदिनो इन्जुरावहाय माने ओ माने इन्जुरावहाय बिदिनो एसे दंफां जैबायदि गोरा गोरा ओइ बिरना बादि मोनसे बिबार बारो जे हासिब खालामनो हानाय थांगा थांगा बे थांगाफोर खौबो दाननानै इन्जुर खालामनायावहाय बाहायो आरो माने पा थोदिसिना बायदि बेबो गोरा जायो नालाय।
थाराइ फोराबो होजागोन खोमाने इजुराव होयो बा
थाराइखौ होजागोन ना हो होजागोन खोमा होयोबा खिन्थु होनाय नुफेराखै थाराइखौ।
होनाय नुफेराखै अबेबा जायगायाव होयोबो जानो हानाय। मानो होनोब्ला जे जायगायाव जे जिरादखौ मोनो बे खौसो होयो नालाय औ दा जोंनियावहाय बेफोरबायदि जिराद दानो माबा माने बांसिन मोननाय जायो नालाय। दा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ औ दा जोंनियावहाय ओनसोलावहाय माने बेफोरखौ बाहायनायखौ आं नुनाय जायाखै आरो ओंखायनो नोंथांनो औ
फाथो सिनानिफाय थारायफोरा साबसिन बावसोना साननो थाङोबा
साननो थाङोब्ला औ साबसिनानो गोरासिन बे बुस थुआ माने जोरसिनगोन। गोबाव
औ औ
उरिफोराबो एसे खम जानो हागौ फाथो सिननाखौबा एसे बांसिन जानो हागौ उरिफोरा।
औ
उरि थायोबा जे उरिया जे सिंआव दनदायनानै औ सनस्रा खालामोना। उम बेबादि
औ औ औ
बेबादिनो जायो।
बेफोरबायदिनो बानायो आरो ना होमबालाय।
औ बेबादिनो बानाय फैदों आरो दासिम बो बानायो खायसे खायसेया माने गासिबो
बानायो औ
दोहोनि जाजोबाखै नालाय जोंनि बर' मानसिफ्रा सरासनस्रा गामि बिथोर एरियाफ्राव हाय दासिमबो सिगां सिगांनि बादिनो सोलियो आरो न' बांफोरा
औ औ
होमबा जाथ'सिग नामा नोंथां
ओ